हेल' नोंथां
औ नोंथां गोजोन गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां। आंबो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिनाय थाबाय। अ नोंथां ओ
नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथांङ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांङा जायखौ मोजां मोनो एबा जायनि सोमोन्दै नोंङो रोखायै मिथिगौ बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागौ। हागोन ना नोंथां
औ औ नोंथां आं गोबाव समनिफ्रायनो ओ आबादारियाव नांथाबनानै दं। बे बेदि बेनिखायनो नोंथांखौ आंङो आबाद आबाद मावनायनि सोमोन्दै माखासे फोरमायनो सा सानदों आबाद मावोब्ला जोंहा? माबायदि सांग्रांथि जानांगौबा माबायदि आबादखौ मावोब्ला जोंहा माबायदि मोजां जायो।
बेनि बारै आं नोंथांखौ फोरमायनो सान्दों नोंथां। बिदिब्ला नोंथांङा खोनासंलांदो? आबाद मावनोबा जोंहा गिबियाव जोंहा ओ हानि सायख'नाय जोंहा आबाद मावनोबा जोंहा हाखौ सायख' नांगोन। बबे हाया बबे ओ आबादनि थाखाय मोजां जागोन बिनि सायावबो जोंहा रोखा मिथिनांगोन नोंथां। ओ आबाद मावनायाव जोंहा जानला मोनला आबादखौ मावलाबायबानो जाया। बिनि थाखाय जोंहा आबादारि जानोबा जोंहा ओ हानिबो गियान थानांगोन आरो अबे हायाव मबे आबादखौ मावोब्ला मोजां जायो बेनिबो गियान थानांगोन नोंथां। बेजों लोगोसे नोंथाङा आबादाव मा दैखौ होगोन ओ बिनि फारसेबो नोंहा गियान थानांगौ नोंथां। बेजों लोगोसे दैया दैनि पि एदस भिलु बेखौबो जोंहा मिथिनांगोन नोंथां‌। बबे आबादाव बबे पि एस पिलुनि दैखौ होबा अबे पि एइस भलिउ थानाय दैखौ होब्ला जोंहा आबादा मोजां जायो बेनिबो गियान थानांगोन नोंथां। बेजों लोगोसे जोंहा आबाद माव ब्ला ओ हानिथ' गियान थाखानांगोन। जोंहा बे हाखौ ओ अ-मा आबाद मावगोन बे हायाव बिनि सोमोन्दै बे हाखौ जोंहा आबुङै मिथिनाया गाहाम गोनां बिनि थाखाय नोंथाङा ओ कम्पिउटारफोराव ओ बिगियानारि गोनोखोजों हायाव मा दङ बे हाया मा रोखोमनि बेखौ नोङो ओ कम्पिउटाराव लेपटेस नायग्रोनानै लाग्रोनांगौ। बेनि उनावसो नोंथाङा बे लेपटेसखौ नायनानै ओ बे हायाव मा आबादा मोजां जाथावथाव बेखौ ओ आबादखौ बानायनांगौ बेजों लोगोसे आबाद बानायनायजों लोगोसे जोंहा बोथोरा बे जायगायाव माबायदि माबायदि थासारियाव जायो बिनि बोथोरा गरम ना थान्दा बेखौबो नोंथां जोथोन ओ मिथिनांगौ जायो। ओ अबे बोथोराव गायोबा नोंहा मा आबादा मोजांसिन जागोन अबे बोथोराव मा आबाद गायनांगौ बिनि सोमोन्दैबो बोथोरनि सोमोन्दैबो -' गियान थानांगौ नोंथां लोगोसे अबे बोसोराव बेसेबां अखा हागोन एबा खम बिबांनि हागोन बिनि बारैबो नोंहा आबादारि जानोबा गियान थानांगोन बेजों लोगोसे जे जोंहा आबाद मावबा जोंहा माखासे ओ गोनोखोआरि आदबफोरखौ बाहायनांगोन जेरै जोंहा हालौवनायखौनो होननानै लानांगोन। जोंहा नांगोलजों हालेवोबा जोंहा गोबां आबादखौ दिहुननो हानाय नङा। ओंखायनो जोंहा गोनोखोनि आदबजों माखासे ट्रेक्टरबो जों थाब थाबै हालेवनानै जों आबादखौ बुरजा गायनो नाजानांगौ। बेजों लोगोसे आबाद खौ ओ खालामनोब्ला जोंहा आबाद नि जोलै बिनि फारसेबो गियान थानांगौ। ओ जानला मोनला आबादनि ओ बेगरखौ गाय-गायनानै जोंहा आबादखौ मोनाबो जानो हागौ ओ गोबां बिबांनि ओ आबाद दिहुननायाव जोंहा बेगर बेगर मोजां सायख'यैनि थाखाय आबादा खमबो जानो हागौ आरो बिनि दिहुनथाइा खमबो जानो हागौ। बिनिखायनो जोंहा आबादनि सायावबो उम बेगर जोलैनि सायावबो आबाद आबादारि सासे आबादारिया बे जो-जोलैनि फारसे गियान थानांगोन। अबे जोलैखौ गायोब्ला जोंहा बांसिन दिहुनथाय मोननो हागोन। बिनि फारसेबो गियान होनांग थानांगोन। बेजों लोगो बेजों लोगोसे जों आबाद मावनायाव अ एम्फौ जायोब्ला मा बेरामखौ होनांगौ ओ एम्फौ जायोब्ला मा मुलिखौ होनांगौ बेनोबो गियान थानांगोन नोंथां। अबे एम्फौखौ होयोब्ला अबे एम्फौआ थैयो। बिनि फारसेबो गियान थानांगोन नोंथां। जानला मोनला ओ मुलि होलाबायनानै अ'ब-अब्लानो जाया। बिनि थाखायनो जोंहा अबे
अबे हासार अबे मुलिखौ सारोबा अबे मोजां जागोन। बेखौबो जोंहा आबाद माव आबादारिया सासे आबादारिया बिनि फारसेबो मोजांङै गियान थानांगोन। बेजों लोगोसे जोंहा ओ हासारबो नांखागौ जायो नालाय। अबे समाव अबे हासारखौ बाहायनांगौ अबे समाव अबे भिटामिनखौ बाहायनांगौ बिनि फारसेबो मोजांङै गियान थानांगोन नोंथां। बिनि थाखायनो जोंहा माखासे हासार होनाय अबे टाइमाव मा हासारखौ होनांगौ बेसेबां होनांगौ बिनिबो गियान थानाया गोनां। बिफोर गासै बैफोरखौबो नायनानैसो जों सासे मोजां आबादारि जानो हायो नोंथां। बिनि थाखायनो बुंदों दि नोंथांङा सासे आबादारि मोजां आबादारि जानोबा बेफोर गासैबो गियान थानाया गोनां। बिनि बिनि थाखायनो ओ जोंहा आबादारिनि गियान लानायाबो गोनां एबा आबादारि फारसे आबादनि फारसे फरायसंनाय एबा आबादारि जानायनि फारसे फरायसंनायाबो गोनांथार नोंथां। आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बे आबादारि बेयाव आ सासे आबादारि होनबा माबायदि जानांगौ बिनि बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। अ नोंथांङा दा माबाफोर आंनो नोंनि गियान एबा रोंगौथिफोरखौ फोरमायनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां। आं नोंथांनो आंनि माखासे रोंगौथि बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों। बिदिब्ला नोंथांङा खोनासंदो। नोंथां आंङो सासे दखान होननानै जाग्रा सुबुं। आंङो आंनि ओ गालामाल दखानावनो आंङो सानफ्रोमबो मुवा बेसादफोर फानो आरो बे मुवा बेसाद फोर फाननायजोंनो आंङो आंनि नखर संसारखौ सोलियो आरो आं बेजोंनो ओ सासे जाफुंसार फालांगिरि हिसाबै आं आंखौनो गायसननो हादों नोंथां। आं गिबियाव बे गालामाल बे दखानखौ आं होनो हायाखैमोन नोंथां। आ-आंङो जोबोद गोरिबमोन नोंथां। आंङो गिबियाव फिसा खयदेब दखानसो होयोमोन नोंथां। बेयोनि उनाव लासै लासै आङो हमनानै लादो बोसोरब्रै बोसोरबासोनि उनाव आङो बेबादि मोनसे फिसा गालामाल दखान होनो हादोंमोन। बिनि उनाव आङो लासै लासै बेबायदिनो बोरैबा इसोरनि अ अननायाव आङो बेखौ ओ बांसिननिफ्राय बांसिन ओ देरहोनो हादोंमोन। बेनि थाखाय आङो इसोरखौ आङो साबायखर बा जासियो नोंथां। बिनि उनावनो आङो आंनि बे दखानखौ आङो फेदेरलांनो हादों आरो बेबायदिनो आं दासिमबो मोजाङै सोलिलां सोलिनानै दङ' नोंथां। आङो आंनि दखानाव गोबां मुवा बेसादफोर आङो फानो। बेफोरबायदिनो माइरंनि फ्राय लागोन लानानै फिसा बिजिसिम आंनि दखानफ्राव दखानाव आङो मोनो। आं गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरबो फानबावो नोंथां देलायग्रा मुवाफोर निफ्राय लानो जानाय लोंनाय बेबादिनो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर बेबादिनो ओ गुबुन गुबुन जाग्रा लोंग्रा हिसाब हयथ' नोंथाङा मिथिखासिगौ माइरंनिफ्राय जागायनानै दालि, सिनि, संख्रि, साफाद बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन आरो बेजों लोगोसे मैगं थाइगंबो आङो लाफा देरबावो नोंथां। आङो बेबायदि मोनसे गेदेद जाफुंसार हानायनि जाहोना जाबाय आङो आं हारसिंनो मावा नोंथां। आं आङो बे दखानखौ सामलायनो थाखाय आङो माखासे ओ सुबुंफोरजों आङो सोमोन्दो थायो आंजों लोगोआव ओ आं बिसोरखौ ओ मा होनो बेखौ दाहोना हिसाबै आङो साबा मानसि लायो आरो बिसोरनो ओ आंनि खामानिखौ बानस'नायाव जोबोद बिहोमा होयो। बिथांमोनहा आ-आंखौ जोबोद मोजाङै हेफाजाब होयो। बिसोरनि अननायावनो आङो एसेबां जाफुंसार जानो हादों नोंथां। गोबां सुबुंफोरानो आंनाव फैयो। बिसोरनि खायफाया बाखिबो लाङा नङा लाङो नोंथां। थेवबो बेबायदिनो गुबुनफ्रा साफा सानै रांखौ होफैफिना बेबायदि जायो नोंथां। नाथाय बे होफैफिनि राङा जेबो नङा नंथां मानो होनोब्ला आं बिनि ओख्रै आङो मुलाम्फाखौनो बांसिन खालामखायो जिहेथु आंहा बेफोराव जेबो ओ साननो गोनां गैया। बेयो ओ जायफोरहा होफैया बिसोर आरो बे बायगिरिखौ आङो नुफिनाबो। बेबायदि जायो नोंथां। बियो जोबोद ओ मिनिथावबो होननानै बुंजागोन। बेबायदिनो खायसे खायसे बायगिरिफ्रा बेबायदि थायो दा बेफोरनि मादाव जों दखानदार एबा गलादार हिस साबै बेफोरबादि जेंनाखौबो नुनो मोनो आरो बांसिनानो बेफोरबायदि जाया नोंथां साफा सानैयाल' बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनदों दा बे माल मुवा फाननायफोरनि गेजेराव गोबाङानो बेनि मा होनो बेखौ ओ बानायनायनि ओ अक्ट' बेबायदिनो मायथाइ बेफोरनि सोमोन दै जेबो गियान मिथिया गोबां सुबुंफोरानो बेखौ नायालासिनो मुवा बेसादफोरखौ बायो बेबायदि जायो आरो नोंथां एखमबा एखमबा बैफोर ओ मा होनो बेखौ मायथाइ बारलांनाय जायखौ इंराजियाव होनो एक्सपायार्ट बर'आव बुंनो थाङोब्ला थैनाय ना बेफोरबायदि बुंनो हायो बेफोरबायदि मुवाफोरखौबो सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा नायालासिनो बायनानै लांफ्राङो नाथाय आङो बेखौ आंनि मावग्रा मावथि बिथांमोनखौ आं बुंखायो बेफोर बो बेबादि एक्सपायार्ट जानाय मुवाफोरखौ जाहाथे दोना बेनि थाखाय आं बिसोरखौ सामलायबाय थायो नोंथां। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां गोजोन्थों
औ नोंथां औ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे नोंथां।
औ जागोन नोंथां एसेनोसै नोंथां